ओइ नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
नोंथां आंङो दा ओरैनोसो दङ। नोंथाङालाय मा खालामगासिनो?
आंबो ओरैनो दं नोंथां।
ओ अ नोंथा मानोबा औ औ खफरा मोजां नोंथां आंना। नोंनालाय माबायदि खबरा?
आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां।
अ अ नोंथाङा मानोबा फन खालामनायमोन ना?
औ आं नोंथांजों एसे सावरायनो होनना फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। जेरैहाय जोंनि बर' समाजनि ओ बर' समाजावहाय जोंनि गोथै गारनाय खान्थि दङ ना बे बर' समाजावहाय माबायदि जोंना गोथि गोथैखौ गारनाय जायो बेफोर खान नि सोमोन्दै आं एसे नोंथांजों सावरायलांनो सानबाय।
औ सारायनो हागोन नोंथां।
औ औ। दा जोंनाहाय मानसि ओ सुबुं माहारिया जोनोम जानाय लोगो लोगोनो ओ गुबुन जि हारियानो जाया मानो जिउनाव महरैनो सुबुं माहारियानो जा जि जिउ नङानो दा जोंना गासैबो जोनोम जानायनि उनावहाय जोंना गासिबो सानसे नङा सानसे समाव जों थैखायो बे थैनायनिफ्राय जों रावबो बारग'नो हाखाया जेरै हाय जोंनि बेफोरबायदि जोङो सुबुं माहारिया थैखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि गो थै गारनायनि जोंना गोबां खान्थिफोर दोङ आरो गुबुन हारियावबो दोङो बेफोरो नाथाय बर' हारिनि जोंना बर' हारिनि गेजेराव गोथै गारनायनि बागै जोङो बुंनो थाङोब्ला बेहायबो गोबां नेमफोर दङ जेरै जोंना फोथायनाय दङ जे बेफोर नेमखौ फालियोब्लालायनो फालिब्लासो सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनो होननानै बे बर'फोरनि जेराव जोंना गामियाव सोरबाफोर थैयोब्लाथाय सिगां सिगां गामिनि आइ आफाफोर आरो खुरमा बाहागिफोरखौ लिंथुमग्रोयो आरो बेनिफ्राय जोंना गामिनि सुबुंफोरखौ लिंखांनायनि उनावहाय बाहेरायाव थानायखौबो बा सोरबा सिनायनाय सुबुंफोरखौबो जोंना खौरां होनाय जायो आरो बेनि सोमोनदैहाय। बेनिफ्राय बर'फोरा गोथैखौ औवानि संग्रा एबा बैसाङाव दैखांनानै गोथ गोथैसालियाव लांनाय जायो आरो बेनिफ्राय थैग्रा थैग्राया गोथां समाव होननाय बायदिनो बेखौ सावो एबा फ'बो। सोरबा जुदि थैनायनि सिगां गावखौ सावजानो बा फबजानो लुगैनाय खोथाखौ बुंलांदोंब्ला बेनि लुबैनाय बायदिहायनो न'खरनि सुबुंफोरा खायसेया बे खान्थिखौ खालामनो नाजायो आरो आरोबाव गोथैखौ जोंना न'निफ्राय दिहुननाय सिगां जोंना सिथ्लानि खोलाहा हा गोथार दै गो थार लानानै आगसि आखाइजों बिलिरनानै लिर रोग्रोयो आरो बेखौ जोंना बैसां खाखांनायनि उनाव गो थैसफोरखौ खोलाहाा खरसा हा खालामना सिथ्लानि बैजां आव फु थुयो आरो बेनि उनाव नखर नि सासे मानसि दैजों बिलिरना हुगारनानै थाव मोदोमनाय फुनो आरो खानाय खानना होयो आरो लोगोसेनो बेनि उनाव आगसि आखाइजों बे दर ओंखाम फाख्रि बिलाइजों दै दौनाय फाव खालामो आरो गोथैखौहाय। लोगोसेनो गोथै नायनो फैनाय मानसिफोराबो बयबो ओंखाम बेदर दै दौनाय फाव खालामो बेनि उनाव ओ फारि गैयै जि गुफुरजों गोथैखौ खोब नानै रायदोंनि थेवोलजों सांग्रायाव खाथाबो आरो बेबायदि खालायोब्लालायनो फोथायनाय दोङो जे जोंनि हारियावहाय फैगौ जोनोमाव लायनो मोज्लाय जानजि बायदि जायो होननानै जोंनि हारियाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेनिफ्राय बेनि उनावबो जोंना नुजाफैयै बयबो खेबफा फेबफा माने जायबो बे ओ बेनि न'खराव नुजाफैदों बैफोर सुबुंफोराहाय बेखौ खेबफा खेबफा खुलुमो। लोगोसेनो बानग्रा साब्रै मानसिफोराबो खुलुमनानै बैसांखौ दिखाङो आरो बे बाननानैहाय बेखौ गोथैसालियाव लानानै थाङो आरो सावनो एबा फबनो थाखाय।
अ
बिदिनो गोथै बानलांनाय सिगां सिगां जोंना सासे मानसियाहाय औवानि हासुङाव गाबो गोबोर हा लगाय लगायनाय दै लोगोसे सनानि आस्थाम गुफां दुबरि हाग्रा थुलुंसि दालाय लानानै आरो खुन्दुं आवा न'निफ्राय बोलांनानै बे गोथैसालिनि एसे जानगारावहाय थाहैनाय जायो आरो ओ बानग्राफोराबो जोंना गोथैसालि सहैयोब्ला न' बिगोमायाहाय जाय जेरै हास्थायो बे रोखोमैनो गोथैखौ फबो एबा सावो आरो माने थैनायनि सिगां माबायदि हास्थायनायखौ फोरमायलांदोंमोन बेफोरबायदि खान्थि बेखौ हाबाखौ खालामनाय जायो आरो दा ओ बिदिनो जोंनाहाय ओ फगोन एबा सावगोन जायगाखौबो जोंना सिगांग्रो फैसा गरसे होनानै बायनाय जायो माने मो फैसा होनानै बायनाय खान्थिखौ ओरैनो नेमखौ खालामनाय जायो आरो जाहाथे बे गोथै सहनि जाहैयो बे जायगायाहाय बेनिखायनो थाइसे बा थाइनै बेफोरबायदि होनानैहाय बायनाय खान्थिखौ खालामनानै बे हाबाखौ मावनाय जायो आरो बेनिफ्राय जेरै खि जाया मानो जोंना थैनाय मानसियाहाय जुलि जायै सेंलाब सेंग्राब्लाथाय बिनि खर' सायाव थालिर बिफांनि फुलिखौ गायनाय जायो आरो बिनिफ्राय बिनि ओ ओंथिया जुदि जाबाय फिथाइ थायग्रा बिफांफोरनि मादाव थालिर बिफांनि गुन फोरान गुनफोरनि आथोनावहाय गोग्लैयो होननानै फोथायो आरो बेनिखायनो फैगोन जोनोमावहाय ओ जुलि मोननायनि थाखाय गायनानै होनाय जायो आरो बा बेबायदि हाबाखौ खालामनाय जायो। लोगोसेनो जोंना गोथैखौ खोलाहा खर'स खालामनानै फबो आरो गन्थंनि थोंजों जोंना खासि एबा थुरि हाग्रा खौ थुनानै दोननाय जायो आरो ओ उनाव फबखांब्लाथाय बे खासि एबा थुरिखौ बख'नानै गार बिनिफ्राय दाउसा मासे हगारनायबो जायो आरो बा हागारनाय बा औ बेनिफ्राय हानि दोआवहाय जोंना ओंखाम एसे संना बुख्रुबनानै गारो। जाहाथे ओ बिदिनो गोथैनि नाम खालामनानैहाय बेखौ बुख्रुब नानै गारनाय जायो। आरो गोथै सावनाय समावहाय बनखौ जोंना सिरिबा एबा सिरिस्नि जाबनाय जायो आरो बेनिफ्राय न'खरनि आंगो मानसिया बनाव अर लगायखांनायनि उनाव हौवाब्ला बेखौ खनब्ला ओ खनबा हिन ओ खनबा गिदिंनाय बा हिनजावब्ला खनस्नि गिदिं गिदिं जयाव जयाव ओ सरि जयै अर लगायो आरो ओमफाय फाथो सेनाजों जोंना जै होयै होयै बे हाबाखौ मावनाय जायो आरो बिदिनो जोंना गोथै गारनाय खान्थि खान्थिया बर'फोरनाव ओ फालिजायो। बिदिनो जोंना गुबुन गुबुन हारियावबो गावबा गावनि खान्थि बायदि बे हाबाखौ मावनाय जायो। ओ बर'नि हारियाव बे बेफोरबायदि खान्थिखौ लानानै जोंनियाहाय आरो फोथायनायखौ लानानै गोथै गारनाय हाबाखौ जोंना मावफुंनाय जायो आरो नोंथां। दा आङो जिखिनि मिथिगौ नों नोंथांनो बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय। बेनि अनगायै नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानबावदों नामा नोंथां?
औ नोंथां आं फोरमायनो सानदोंमोन। ओमफाय बेनि सिगां आं नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम खोन्थानायनि थाखाय बेफोरखौ। आं नोंथांजों जोंनि जिउआव दैनि गोनांथिनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन। उम जों औ जों बयबो मिनथिखायो जोंना दै बार बेफोरो जोंना बयबो सोरजिनाय इसोरनि सोरजिनायसो होननानै जोङो बयबो मानसिफ्रा बेफोरखौ बानायाखै। आरो जों बेफोरखौ हाजासे बासायनानै दोननांगौ मानोना इयुनाव बेफोरनो सोरनि थाखाय मदद होगोन जोंनो थांना थाना थाखाय दैयाबो जोंनि थाखाय देहा जोंनि गासिनि थाखाय जोंनो दैलि सानफ्रामबो इउस खालामनायनि थाखाय जोंनो दैखौ दैलिक नांगौ जायो। मोखां सुनाय दुगैनाय गासियावबो जोंङो दै गैयाबानो जोंङो जाया जोंना खामानियानो दै गैयाबानो जाया बिदि बुंनो हायो। जोङो
औ।
जोंनि देहा सुनाय जोंनि खामानि गासिबो मोनफ्रामबो मावनायनि थाखायनो जोंनो दै नांगौ जायो। जोंनि देहाखौबो मोजां लाखिनो थाखाय जोंनो दैखौ नांगौ जायो। आरो बेयो जोंनि थाखायल' नङा। जिब जुनार दाउमा दाउस सा बिफां लाइफां गाससिबोनि थाखाय दैया मानि गोनां थार आरो ना। दै गैयाबानो जों थांना थाया थांनानै थानाय न नङा होननानै जों मोनथिनो मोनखायो। बेनिखायनो जोङो दै हाजासे बासायनांगौ आरो आरो दैनि बेनिखायनो जोङो दैखौ जोंनि जिउनि फुंखा होननानैबो बुंनाय जायो जोंनि सोलेराव सिक्सटि टु सेभेेनटि पारसेन्टआनो दैजों दाजानाय होन्नानै जों मोन्थिनो मोनो आरो ना - लोंनाय ओ संनाय खावनाय दुगैनाय साखोन सिखोन बायदि बेफोरनि थाखाय फ्राय जों सामफ्रामबो दैखौ बाहायनाय जायो जेरै आं सिगाङाव बुंदोंमोन। थोजासे गोग्गो ओ दै लोंनाया जोंनि सोलेरनि थाखायबो गोहोम गोग्गो लाखिनाय आरो ना मानो होनोब्ला जोंङो मोजां दै लोंङोबासो जोंना उदै सानाय बेफोरो खारगोन आरो जोंना खायफा खायफानाव खिनि स्थन जायो खिदनि अन्थाइ अन्थाइ जायो खिदनिफ्राव उदैफ्राव बेफोरो ओ अन्थाइया फिसाबाथाय जोङो दै बुरजा लोंबानो अन्थाइ गगारलाङो बिदि होननानै थियो आरो ना दै बुरजा बुरजा लोंना होबाय थाबाथाय अन्थाइा ग गार लांओ मुवा सुलि बा डक्टरनाव डक्टर देहाफाहामसाालिफोराव थांनांलायानो बिदि होननाय खोनानो मोनो आरो ना मानसिफोरनिफ्राय आरोबाव मा माखासे उदै सानाय मानाय बेफोर बाददि दै बुरजा लोंनायबाथाय बेफोरबो जोंहा ओ ओ दै लोंनाय माने दै लोमनानैनो जोंनाव उदै सानायफ्राबो हामलाांगौ होननानै जों मिथि मोनो आरोना आरो आबादनि आबादारिफोरनि थाखायथ' ओ दैफ्रा बिराद माबा गोनांथार माइ गेहु मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइ गायनो थाखाय आरो आबादारिफोरनि
आबादारिफोरनि थाखाय दैया गोबांथार आरो ना माने जोङो बे बिफांखौ थांहोनो थाखाय बा माइ माइ गायनो थाखायथ' जोङो दैखौ गोनांथार मानो होनना बुङोबा जोङो माइ गायनायनि सिगां जों सिगां हाखौ हालेवग्रोनांगौ जायो। बेखौ हालेवनो थाखाय जोङो जोंनि हाखौ गुरै खालामनो थाखाय जोंङो ओ अखा अखा नांगौ जायो। गोबां माने दै नांगौ जायो आरो इसेजों थोआ माने गोबां नांगौ जायो बिनि थाखाय जोंनो दैया थोआ माने अखा अखा हाबासो गोबां बुरजा अखा हाबासो जोंङो बेखौ हाया गुरै जाबासो जों हालेवनो हागोन नालाय लांगाल नंङाबा ट्रेक्टरजों ओमफाय ओंखायनो जोंङो माइ गायनो थाखायथ' जोंनो नांखागौ आरो बिनि लोगोसे जोङो बिफां लाइफां बिफां गायनायाबो जोंनि बिफाङा गोरलै समावहाय जोंङो बेखौ थांनो थाखाय मोजाङै देरहोनो थाखाय जोंङो। उम बिफां बिफांव बिफां गोरलैयाव जोङो दैलि दैलि फुंनि बेलासिनि दै होबाय थानांगौ जायो हबासो बिफांङा मोजाङै बे मोजाङै खिलिनानै मोजाङै देरलाङो बिबारफ्राबो बिदिनो जोंङो फुंनि बेलासिनि मोजाङै जथन' लाबाय थाबासो दै होबाय थाबासो मोजाङै खिलिलाङो मोजाङै थांलाङो मोजाङै बिबार होयो। थिग बिदिनो गासिबो बिफां लाइफां गासिबो जिब जुनारफ्राबो गा सिबो बिदिनो दैनि गोनांथिखौ माबाथारो नांथारगौ जायो। दै गैयाबानो आबादा रज'नो एबा जाग्रा आग्रा जाग्रा आदारफोरखौ दिहुनो जोंहा खस्थ' जागोन आरोना मानोना दै दै होआलासिनो बे थांनाय नंङाना बिफां लाइफां बिफांफ्रा एबा जोंनि माइफ्रा जोंना थांनाय नङा बेखायनो जोङो दै गैयाबानो जोंङो आदार आदारफोरखौबो मोननो हानाय नङा इदि आरोना आरोबाव जोंङो बिफां लाइफां बिफां औ बिफां लाइफां नङा माने दैखौ जोङो मानो जथ्न' खालामनांगौ होन अब्ला जोंना बे गंगा नदि जेखौ जोंङो जों बयबो मानियो जोंङो जोंनि पाब फैनो'फोरखौ बेहाय दुगै हैैयोबा जोंना मोजां जायो बेखौ फाइफ फुनोफ्रा खारो बिदिबो होनो मानसिफ्रा खायफानि मानिनाय दङ बेफोरो बेफोरनि थाखाय मानसिफ्रा बयबो बाहाय गावसिनि फा फुन'खौ सुहैनो थाखाय गंगाया दुगैहैयो। बिनि थाखाय जोंना गंगा नदियो बिराद गाज्रि जाबाय। जोंना मैला इदि जाबाय आरो ना आरोबाव जोंनो बे गंगानि खाथियावनो जोंना माबा दङ। दारिमिन दङ बिहान बिनिफ्रायबो जिब जुनारनिफ्राय जिब जुनारनि बिगुरनिफ्राय बानायनाय ओ गस्ला बेफोर गस्ला जोम जे प्केट बेफोर बानायनायनि दारिमिन दं आर ना। बिनि गासैबो मैला लेथ्राफ्राबो बाहायनो सहैजोबो होननानै जों मोनथिनो मोनो। बेखायनो जोंङो दैयाबो बिराद लेथ्रा जाना होबाय जोंना। जोंङो गासिबो बेफोर दैफोरखौ साफा खालामनानै लाखियाबा जोंङो देनां हायो इ उनाव जोंनि नि थाखायनो प्र जारला जागोन। बेखायनो जोंङो हाजासे जोंनि दैफोरखौ बासायनांगौ। दैफ्राव एबा दैमाफ्राव जोंङो लेथ्रा बिदिनो प्लास्टिक मा माबि गारनाङा। जोंनि लेथ्रा माबा माबिफोरखौ जोंङो दैफ्राव गारहरनाङा आरोना आरो दैफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ जेरै जोंङो मानो होनोब्ला दिनावहाय जोंङो दैया दै थायाब्लाथाय जोंङो जोंनो जोंबो थांनानै थानो हानाय नङा मानोना दैयानो जोंनि थांना थानायनि राहा जेरै बिफां लाइफां एबा जिब जुनारनि थाखाय एबा नाफोरनि थाखायथ' दैयानो बिसिनि न' होननानै जों मोनथिनो मोनो।
मानोना बिसोरो दैनिफ्राय ओंखारबानो थैयो। बिसोर दैनि बाहेरायाव थानो हाया। थिग बिदिनो जों मानसिफोरनि थाखायबो जोंङो दै गैयाबानो जोंङो दै मोनलोंङाबानो जोंङो गासैयावबो ओंखाम ओंख्रि थाखायबो जोंङो गयावबो दै होखा जोबनांगौ जायो। बा जों दै गैयाबानो थांनानै थानो हा